हेल
हेलौ औ नोंथां मोजां ना औ खोनादों खोनादों औ दे बुं दे
मानि रायलायनो जानाय लोंनाय?
ओ नोंसोर बोरै माबानि
अ जानाय लोंनायनि रायलायनोसै
जानाय लोंनायखौनो रायलायनोसै ना दे जागोन दे ओमफ्राय नोंसिनथिं माबायदि मैगं थाइगंफ्रा लकेल ओं ओंखारगासिनो ना औ आसामनि नोंसोरथिं बोरै
जोंनिया टेनसन गैया मैगं मैगं थाइगं खौलाय हाग्रायाव खाला खासोलाबायबानो मोनोलै जायनिखिया आगोलनि मैगं बिनिफ्राय खुन्ना खिफिबेन्दों है बहुद दङ दे जोंनिखिजा हेल हेल हेल